औ नोंथां
औ औ खोनादों दे नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
आङो दंथ'यो र' दा ओरैनो ओंखाम जाखांनानै दसेै आरो नै जिरायनानै दं।
औ बिदिब्ला दसे सम लायराय जागोन ना नोंथां?
औ रायल जागोन दे।
दे बिदिब्ला जों दावहानि सायाव एसे रायलायनो
अ औ राय्लाय जागोन दे।
औ दावहा होनोब्लाथ' जों मिथियो जे जि सि सिगाङाव जे जि नाख्रेबलायनाय जोंनो मोनो बेनि गेजेरावनो गो दाउखाफोरा जादों होननानै जों खोनादों जों गदियै नायोब्ला जों बर' हारिनिखौ नायोब्ला जों जों मिथिनो मोनो जे गोबां बर'फोरनि गेजेरावबो जों दाावहा दोननायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरोना।
औ
आरो जों बुंनो थाङोब्ला जे दावहाया जाबाय बेबायदिनो नायनो बाज्लायनाय हारिजों हारि बेफोरनि सायावनो जायो गुबुन हारिया गुबुनखौ नाख्रेबनो नागिरदोंमोन आरो बेजोंनो दावहाया जुरिजेेनदों होननानै जों मिथिगौ जे गावखौनो गोग्गा खालामनानै गावखौनो राजासिन बा गावखौनो गोहो गोरासिन साननानै गोबां बिदिनो राजाफोरा गोबां बेफोरबायदि दावहाफोरखौ नांनो नाजादोंमोन आरो। बिब्दिनो नांबोदोंमोन फोरखौ जे जों बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जे बर'नि बिर जोहोलाव होननानै जों मिथिनो मोनो जे सोमदोन जोहोलाव होननानै जों मिथियो आरो थिखोना जोहोलाव आरो बेबायदिनो बासिराम जोहोलाव आरो बिदिनो गोबां राजाफोर दं जे जों मुंखौजोबनो हाया बिदि राजाफोर
औ
आरो बिथांमोना हारिनि थाखाय गोबां दावहा नांदोंमोन आरो। बिथांमोना जे जोंनि बैदि समाव गोदो गोदायनि समाव जेब्ला गंगारफोरा जेब्ला फैनानै जोंनियाव बिदि फासटावथ जे बिदि गोबां बेबायदि नाजायाखैमोन नाथाय बै समाव बायलाय फानलाया जादोंमोन जेरै जे जोंनि बर' सिख्लाफोरा जि हि खुन्दुंफोरखौ दानानै जिफोर दायोमोन बिनि गेजेरजों जों बिसोरो आरो बिसोरो जे गंगारफ्रा बेयाव फैनानै बिसोरजों बे गावसोरनो बिसोरनो जानाय मुवाफोरखौ होनानै सोलाय सोल' खालामदोंमोन बेनि गेजेरजोंनो बे नाख्रबनाया जाजेनदों आरो बे नाख्रेबनायनि गेजेर।। गेरजोंनो लासै लासै बिदिनो बायनाय फाननायावनो नाखोदै नाखो बिनो बि बिसोरो बेयाव राज खालामनो सानदोंमोन बिदियावनो बेबायदि बर'नि बिर जोहोलावफोरा खारनो मोनदों आरो बिदि ओंखारनायावनो बिर जोहोलावफोरा बिदि दाउहाखौ नांदोंमोन आरो बिनि गेजेरजोंनो बे दावहाया जुरिजेनदों मानोना बेबायदि गावसोर खौल' बिबायदि हारि गावसोर हारिखौल' गोबां गोहो गोरा साननानै गुबुनखौ नो नाजानाय गुबुननि बे हारिफोर लोरबांमोन बिसोरो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला बर' हारिया गोबां लोरबांमोन बिसोरखौ गोबां नाख्रेबनो नाजायोमोन बे गंगारल' नङा गोबां बेबायदिनो हारिफोर दंमोन जे बर'फोरखौ नाख्रेबनो नाजायोमोन बे बेबायदिनो गोबां बिदि दावहाफोरखौ नांनो गोनां जादों ज जोंनि सिखोना जोहोलाव सोमदोन जोहोलाव बिदिनो दावहारुफोरा दावहारुफोर नांनो गोनां जादोंमोन आरो जों गोबां बेबायदिनो दंबावो नाथाय जोंनि फोरखौ बुंनो थांलिया आरो दा जों दान्दिसेनि जे जोंनियाव जालांनाय जि जे बर' हारिनि थाखाय उदांस्रिखौ नागिरनाय बेखौ जों मोनथिनो मोनो जे
औ
जे बर' हारिया उदांस्रिनि थाखाय गोबां बेबायदि हाथियारफोरखौ उथायदोंमोन मानो होनबा बै समाव सेखा आरो बिदि थुंग्रिफोरनि बोरलाफोरनिमोन नाथाय बे दानि जे जों नुनो मोनबोबाय जे जाबोबाय जे हाथियारजों दावहा नांदोंमोन होननानै जों खोनानो मोनो बा नुनो मोनदों बे गोबां सुबुङा बेयाव बर' हारिफोरखौ माने गोबां हारिया गुबुन गुबुन हारिफोरा बर'फोरखौ नाख्रेबनो नाजादोंमोन बे नाख्रेबनायनिफ्राय उदांस्रि मोननो थाखाय बर' हारिया गोबां बेबायदि हाथियारफोरखौ उथायदोंमोन बे हाथियार उथायनानै गावनि जे हारिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जे जों आं नाम मख'गोन जे रन्जन दैमारि सारा गोबां बेयाव बिहोमा होदों आरो जेरै जों मिथिनो मोनो बि एल टि नि सार बिथां हाग्रामा महिलारि मोना गोबांआव बावसोमबोदों होननानै जों नुनो मोनो बेबायदिनो बे दावहाया हाथियारजों जादोंमोन बे दावहायाव गोबां सुबुंफोरा थैदों आरो जि सुबुंफोरा बेयाव गोबां थैलांबाय आरो बेजोंनो बे दायो गोबां बोसोरनि उनाव जे जों उदां बा बेबायदि उदांस्रि बा हान्थिखौ जों मोननो थांबाय गोबां बिर जोहोलावफोरनि बावसोमनायाव जों बेबायदि सान्थिखौ जों मोननो थाङो होननानै जों दा दान्दिसेयाव जों मोनथिनो मोनो बे बर' हारिनि गेजेराव बेबायदिनो आरो नोंथाङाबो बे एन्डआव मानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होयोब्ला मोजां जागौमोन
दावहा दावहा होनोब्लाथ' जोङो बिदिनो गोदोनिफ्राय जोङो आङो मोन मोनबोदों बिदिनो गेजेर ससेयाव ओरैनो जोङो जेब्ला जोङो क्लास क्लास वान ना टु फोराव जोङो फरायनाय टाइमाव एसे ओरैनो गोदो जोङो ओरैनो बिदिनो माबा मा होनो एबसु बि टि सि बिदिनो दावहा जादोंमोन ना
औ बे समाव ओ दावहा जानाय टाइमाव जोङो खोनानो मोनदोंमोन आरो जेनेबा बांद्राय बिदिथ' नुनो मोनाखै बिदिनो औ आबौ आबैनि टाइमाव बिदिनो औ बुथारनानै गालांजानाय औ बेफोरखौ जोङो खुगानिफ्राय खोनानो मोनदों आरो जों नुनोथ' मोनाखै जों खोनानो मोनदों सिगां आबौ आबै मोननि टाइमाव बिदिनो ओ खारखुमानायख खारखु खारखुमानायफोरखौ जोङो खोनानो मोनदों आरो आबै आबौ
औ
मोननि खुगानिफ्राय आरो बिदिनो ओ न'आव थानो हालायि बा बिदिनो हाग्रा बंग्रायावबो थानो हालायि बिदिनो जोङो बिदि दावहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो औ खोनानो मोनदों आरो औ। आं बेफोरनि बागैथ' बारा मोजाङै मिथिया खिन्थु ओ सिगां खोनानो मोनदों आरो दाथ' जों दा मदार्न जुग जाबाय। नङा होमबा? मायबा मोनसे जायोब्लाबो जोङो ओ जेरै मोखां बिजाबनि थ्रुयै जोङो मिनथिनो मोनो। ओ बहाबाफोर सोरबाफोर मायबा मोनसे जादोब्लाबो जोङो गासैखौबो जोङो बे मोखां बिजाबावनो नुनो